औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां औ आं नोंथांनो कल हरनायनि जोहान जाबाय नोंथांजों आङो ओ
ओ दोरोङारि औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
आरो मैगं थाइगं होनब्लाथ' बेबायदिनो जोंना बर'फोरना गोदो गोदायनि। फ्रायनो मोनथिबोनाय जेरै साम'जों सबाय साम'जों ना गोरान। अनलाजों दाउ अनलाजों औवा मेवाइ आरो बे।
आरो बे।
खांख्राइजों मैथा।
जों मैथा ओ नारजिजों अमा बायदिफोरखौहाय जोङो।
ओ मोनथिनाय जायो बेफोर मैगंनि आरो खारदै मैद्रु। बेफोरखौ मोनथिनाय जायो नोंथां औ जोंना औ जे। रै जोंना बर'फोरनि दोरोङारि मैगं थाइगं बुङो जेरै जोङो साम'खौ। साम'खौहाय जोङो ओ साम'जों सबायजों ओ संनो गोनांब्ला जोंनो फार्स्टआवनो साम'खौ नांगौ जायो बेबायदिनो जोंनो साम'खौ।
थारैनो नोंथां।
जोङो लाग्रो। गेरना लाग्रोनांगोन बा जोङो ओ साम'खौ दैमा फुख्रि। बिलोफोरनिफ्रायबो जोङो मोननाय जायो आरो लोगोसे ओ जोङो। जाय जायफोरा ओ बेबायदिनो खननो ओ। खनो बेफोरहाय ओ हाथाय बाजारावहायबो बायनानै लाबाय। जायो जोङो बेबायदिनो जोङो औ नोंथां बेबायदिनो जोङो। ओ बे साम'खौहाय मोजाङै लाबनानै जोङो हुख'नानै ओ हु ख'नानै सान्द्रियाव हुख'नानै जोङो मोजाङै सुनानै बेख खौ जोङो हरसे बा हरनै सोमना दोननांगोन जाहाथे बेनि जिनिरफोरा ओंखारलांनाय बायदि।
ओंखारलांनाय बायदि औ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां आरो बेनि उनावहाय जोङो आरो फिन खनसे। हुख' हुख'बावनांगोन जों हु-हुख'खांनायनि उनाव जोङो साम'नि खिथव आरो। साम'नि बाख्लाखौहाय जोङो ओ दाखोनखौहाय जोङो बु। ख'नानै गारनाय जायो बेबायदिनो जोङो आरो बेखौ दसे खमाय। ओ नोंथां बेबायदिनो जोङो आरो बेखौ दसे समायहाय सोमबावना दोननांगौ। बे होमबाना जाहाथे बे सोमनानै जोंनिया बेबायदिनो। ओ साम'नि साम'नि जा मैला बे फोर खारोबा साम'नि बिदिख्रिफोराहाय गलांनाय जायो। बेबायदिनो जोङो साम'खौ खनसे आरो हुख हुख'फिननाय जायो। ओ आरो लोगोसेनो जोङो सामुखौहाय ओ जामुआ गोबां रो। खोमनि थायो जेरै साम' दाब्ला साम' लेंग्रि बायदिसि। ना ओ बेबायदिनो जोङो सामखौहाय। औ नोंथां बेबायदिनो। जोङो साम' अ आरो जों साम' - नांगौ साम'खौ ओ बेबायदिनो जोङो आरो सबायखौ सोम। नोंगौ सबायखौ सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो -
औ
साम'खौ दैजों दै गुदुंआव ओ मोजाङै ओ। मोजाङै संनानै जोङो पाग्रास मारिना ला। नांगोन जाहाथे बेयो एसे मिहि जायो बेनि उनाव जोङो खारै होनांगोन आरो जोङो साम'खौबो। फाखानांगोन ओ जोङो। खारै होनानै जोङो जे नांगौ मुवा जेरै जों म - हइजें बिलाइ बायदिफोरखौहाय जों संख्रिफोरखौ हाय होननानै जोङो संनाय जायो बिदिनो नोंथांमोनाहाय माबायदि औ बिदिनो नोंथां माबायदिहाय
माबायदिहाय ओंख्रिफोरखौहाय संना जायो नोंथाङा फोरमायनो हाय औ हागोन नोंथां दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा अनला खारियाबो गोलैखायो नङा होनोमबा नोंथां
औ नोंथां
औ जोंहा बांसिनानो अनला होनबा अनलाजों दाउजोंनो जानाय जाखायो बांसिन नोंथां ओ अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो अन गुन्दैनि गोनांथि जानानै फैयो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ औ ओ अन ओ गुन्दै अन गुन्दैखौ जोङो ओ माइरंखौ जोङो अन गुन्दै बानायनो थाखाय माइरंखौ जोङो नांगौ जखानि ओ मोनसे आइजेंआव लानानै बेखौ जोङो सोमनानै दोननांगौ नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो माइरङा जेब्ला रुयो बेखौ जोङो ओ उलार एबा दिंखियाव देनानै लाग्रोनाय जायो जोङो आथिखालावहाय जोङो उलार बा दिंखिनिख्रुइबो खम समाव जानाय जोङो गो- गोबां बायदिसिना आम मेसिनारि आगजु फोरखौ नुनो मोनो। जेरै ग्रेन्डार मेसिन बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। जो उलार बा दिंखि नङाब्ला जोङो ग्रेन्डार मेसिनाव ओ माइरंखौ उन्ना लाग्रोनायनि उनावहाय जोङो बै अनगुनदैखौ मोनसे आइजेङाव दैखांनाय लागोरनाय बा लानाय जायो
औ
औ औ, बै अन गुन्दैखौ जोङो दै- दैखांना लानायनि उनावहाय जोङो बिनि उनाव दाउनि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ बै दाउ- दाउखौ जोङो न'आवनो थायो न'आवनो दाउ दंखायोब्ला न'नि दाउखौनो ब थारनानै गोदानानै लानाय जायो नङब्लाबो जोङो जाय -जाय हा न'आव दाउ गैया बैसोरो गला एबा बाजारनिफ्राय लानानै फैनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
बै -बैनि उनावहाय जोङो बै दाउखौ गिबियावनो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ। उनावहाय थाव होनानै बैहाय मस्ला- मस्लि रं संख्रि एसे एसे होनानै बै दाउखौ जोङो एवफ्रामनानै मोनसे आयजेंआवहाय बोखांना लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव बै दावखौ बोखांनायनि उनाव गोदान एबा मोनसे आयजेेंआव जों होनानै बै दैखौ गीदौजासे दोननांगौ बिनि उनावहाय जोङो देखांनानै लानाय औ बेनि उनावहाय देखांनानै लानाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ। खेनसेयैनो होयोब्ला ओ बै गुन्दआ ओ खथा खानायखौ जों नुनो मोनो बे बैनि थाखायनो जोङो बे।
औ नोंथां।
बिनि उनावहाय जो ओ। एवफ्रामनाय लानाय बेदरखौ गारसननानै होनाय जायो आरो लोगोसेनो। खारबो होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंगौ नोथां ओइ बै। होनो होनो थाखाय जोंनो खारैनिबो गोनांथि जानानै फैयो खारै। बानायनो थाखाय आयथिया थालिरनि आइथा थालिरनि गोनांथि जानानै फैयो बे आइथा थालिरनि बिफांखौ जोङो। बिनि उनाव आइथा। थालिरा बै आइथालिरा रानोब्लाथाय जोङो। बेखौ सावनानै बिनिफ्राय ओंखारनाय ओ हांगार बा गुन्दैखौ जोङो। ओ सालिना लानानै बेैनिफ्राय ओं गुन्दैखौ जोङो। ओ दै सोमनानै। ओ हर ओ गोबां सम दोननायनि उनावहाय बैनिफ्राय ओं। खारनाय रोसिखौ जोङो खारै हिसाबै बाहायनाय जायो नोंथां।
आरो आरो खारै गारना होनायनि उनावहाय बै। मैगङा जेब्ला ओ जेब्ला मस्ला मस्लि होनानै मोनो। होमब्लाना जोङो दै बेखौनोनो
औ नंगौ नोंथां।
ना गोरान नोंथां बिनि उनावहाय।
औ नोंगौ नोंथां।
खायसेफोरा गोबाङानो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो बै ना गोरानखौ ओम। थास' गोसोमबा ओ गांसेमा थास' बिब्दि। बिलाइजों जोङो बै ना ना गोरानखौ देनानै। दोननाय जायो नोंथां बै ना गोरानखौ देनायनि उनावहाय जोङो।